हेल'
फुंबिलियाव नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय जासि जासिहरनाय थाबाय
दोनै नोंखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जादों जोङो मोनसे दिनै टपिकनि सायाव सावरायगोन बे टपिकआनो जाहैबाय सान
औ
सान होनोब्लाथ' जों बयबो मोन्थिखायो सान गैयामोनब्ला दिनै जोङो खोमसि मोनगोमोन दोनै जोङो स्रांखो जोङो मोननो हानाय नङामोन जेब्लायबो जोङो बिदि स्रांनि महरखो जेब्लायबो जों गावजों गाव नुलायनाय गासै जोङो मिथिंगाखौनो जोङो सान गैयामोनब्ला दोनै जोङो नुनो मोननाय नङामोन
औ औ
दिनै जोंङो साननि जुगिदिसो जोंङो गासै बुहुमाव थानाय गासै जिब जुनार मानसि दंफां लाइफां मिथिंगा गासैखौनो जोंङो नुनो मोनबाय। दिनै सान गैयामोनब्ला दिनै जों आद्रा जानाय बादि जागौमोन। जोंनो लागै सानखौ गोबां खामानियावनो गोबां जिउआवनो नांगौ मानो होनोब्ला दिनै गोबां बिदि अखा हानानै गोबां बिदि दैफोर जमा जानाय थायो लामा सामाफोराव आरो बिफोरो गुबुंले जायो। बेफोरो साननि जुगिदिसो रानखांनायखौ मोननो हायो जेराव मोजां आरो गोरानखौ जोंङो मोननो हायो। दिनै सान गैयामोनब्ला जोंङो बिदि संसाराव बिदि अखा हानायल' आरो बेफोरबायदि बिदि सान गैयामोनब्ला जोंङो मोजां लामा आरो मोजां बिदि दिन बोथोरफोरखौबो जोंङो मोननो हानाय नङामोन। दिनै सान गैयामोनब्ला दिनै दंफां लाइफांफोराबो बिदि देरनायखौ एबा अक्सिजेनखो मोननो हानाय नङामोन। साननि जुगिदिसो गासै दंफां लाइफां गासै मानसि एबा जिब जुनारफोरानो बिदि थांना थानायनि राहा लामाखौबो मोननो हादों आरो। गावनि नांगौ जानाय गासै जानाय आदारफोरखौबो साननि जुगिदिसो जोंङो बुथुमनो हादों। मानो होनोब्ला जोंङो सान गैयामोनब्ला जोंङो गासै संसाराव जोंङो खानाफोर बायदि जानानै थागौमोन। जोंङो गावजों गाव नुलायनाय नङामोन खोमसियाव जोंङो जेब्लायबो थानांगौमोन। आरो जोंङो मोजां देहाफोरखौबो जोंङो मोननो हानाय नङामोन मानोना जोंङो सान गोरलै फ्रायबो जोंङो भिटामिन डि फोरखौ जोंङो मोननो हायो जेराव जोंङो मोजां थाजिम देहाखौ जोंङो मोननो हायो। आरो जोंङो गोबां बिदि नायनो थाङोब्ला साननि जुगिदिसो जोंङो जोंनि गाननाय जोमनाय सिफोर जेरै दुगैखांनायनि उनाव जोंङो जेब्ला सिफोरखौ सुयो अब्ला बेफोरो दिनै सान गैयामोनब्ला राननाय नङामोन। जेब्लायबो गिसियैनो थागौमोन। आरो बेबायदि गोबां बिदि गिदिर गिदिर जायगायाव बेबायदि दैबानाफोर जायो। जेब्लायबो जुदि सानदुं गैयामोनब्ला जुदि बेफोरबायदि दैबानाया जाबाय थायोब्ला जोंङो बिदि संसाराव थांना थानायाबो गोब्राब जागौमोन मानोना संसाराव थानाय गासै जिब जुनार आरो मिथिंगायानो एबा मानसियानो दैयाव गोदोनो गोनां जागौमोन नाथाय जोंङो सान्दुंङा बेबायदि हे हेफाजाबखौ होदों जेराव बेबायदि गोबां बिदि अखा हानायफोराव बिदि गोबां दै जमा जाना थानायफोरखौ सान्दुंनि ओ बिदि सानफोरजों रानखांहोदों आरो बिदि मोजां दिन बोथोर मोजां बिदि देहा साइस्थ'फोरखौ जोंङो सान्दुंनि गेजेरजोंबो मोननो हायो। आरो बेफोरबायदिनो जों गोबां आबाद मावनानै जेब्ला जोंङो आबादखौ माइरंआव सोलायहोनो थाखाय माइ मिलाव जोंङो जेब्ला लाङो बेखो जोंङो जुदि सानदुं आव फोरानालासिनो जुदि बेखौ दायै लाङोब्ला सान्दुङआव जुदि फोरानालासिनो बेखो लाङोब्ला मोजां माइखो जोंङो मोननो हानाय नङा जेराव जोंङो बेबायदि गिलिनाय माइरंखौ जोंङो मोनगोन आरो बेखायनो जोंङो सानदुंङाव सानसे ए बा साननै माइखौ जेब्ला जोङो मिलावलांगोन बिनि सिगाङावनो जोङो माइ माइखौ जोङो सान्दुंआव फोरानग्रोनांगौ अब्लासो जोङो मोजां माइरंखौ जोङो मोननो हागोन नोंथाङा बिनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा
साना सान गैयाबा जोङो बायदिसिना जिब जुनार बा मानसि दुमसि थांना थानो हानाय नङामोन माने थांना थानायाव गासिबो उसुबिदा जागौमोन आरो ना
साननि थाखायनो जों गासैबो थांनानै दोङो होनना बुंनो हायो जायबा साननि थाखायनो जायबा जोंनि बदि गामि फिसा फिसा गामि ओनसोलाव बायदिसिना दैजोंनो बुंफबनानै थायो नालाय बेनिखायनो सान खौ नांगौ जायो आरो साननि सोरांनि थाखायनो बायदिसिना एलामायाव हाब्रु जाना थानाय बायदिफोरा रानखांनायखौ जोङो नुनो मोनो साननि थाखाय साननि सोराङा गैयाबाथ' गासैबो खोमसि जाजोबगौमोन नुनाय नुनायबो नङामोन आरो बायदिसिना दंफां लाइफांफोरा गैया जागौमोन दंफां लाइफां गैयाबा मानसि बा जिब जुनार बा जोंबो गैया जासिगौमोन सान गैयाबा थांना थानो हानाय नङामोन साननि थाखायनो गासैबो थांनानै दङो बायदिसिना दंफां लाइफांफोरा जायबा साननिफ्राय गावनि आदारखौ बुथुमनानै लायो बे दंफां लाइफाङा गावनि आदारखौ बुथुमनानै जायबा बिसोरो गेस हेगारो बे गेसखौ जोङो बोनानै लायो बिनि थाखायनो जों मानसिफोराजों थांनानै दोङो आरो
नोंथाङा एसे फोरमायदोलाय
साना जोंनो गोबां बिदि मददफोरखौ होयो सान गैया मोनब्ला जोङो नंगौ थारैनो जोङो बे बुहुमाव थांनानै थानाया गोब्राबमोन साननि जुगिदिस जों गासै संसाराव जिब जुनार थानाय गासै मानसि दुमसि गासै बिफां लाइफां गासै मिथिंगायानो आलो गोजोनै आरो मोजाङै थांनादङ' आरो जुदि बे सान्दुङाबो जेब्ला गोसासिन एबा बिदि बिनि पावारखौ एसे बारायना होयो अब्ला जों गरम मोनो जायनि जाहोनाव जोङो गोबां बिदि सायहायाव थानो गोनां जायो। आरो बे सायहायाबो दंफांनिफ्रायनो जायो आरो बे दं फांङाबो बिदि साननिफ्रायनो बिदि आरो अक्सिजेनफोरखौ लायो आरो बि सानदुंनिफ्राय अक्सिजेन मोननायखायनो बियो जोंनो मानसिनि थाखाय आगारो थिग बेबायदिनो साननिफ्रायनो गासै जोंनि जिउआव थांनानै थानाय जों सुबिदाफोरखौ जोङो मोननो हादों
औ
जुदि सान गैयामोनब्ला जोङो खोमसि दरसि जागौमोन आरो जोङो मिथिंगायाव थानाय गासैखोनो जोङो नुनो मोननाय नङामोन। गावजों गाव सिनायलायनाय नङामोन गावनि महरखौ जोङो मोनथिनाय नङामोन जाहोनाव जों जोङो जाम्बा जाम्बिफोरबायदि बबा बबिफोरबायदि जानांगौमोन
औ
दिनै जोङो बिदि सान्दुं मोननायनि थाखायसो जोङो बिदि मोजाङै आरो आलो गोजोनै थांनानै दङ। जोङो नुनो मोनो गोबां बेबायदि जुदि अखाफोर फैबाय थायोब्ला एबा सान्दुंफोर दुङाब्ला जोंनि न'आव थानाय गासै मावनो गोनां खामानिफोरानो थायो। जेरै मालायनि न'आव बिदि खामानि मावहैग्राफोर हाजिराफोर मावनो थाखाय मानसिफोरा जुदि अखाफोर फैबाय थायो एबा बोथोरफोरा मोजां जाया। जुदि सानदुं दुङा होमबा जोङो मालायनि न'आव बिदि खामानि मावहैग्रा एबा गुबुन जायगायाव बेबायदि खामानि मावहैग्राफोरा बिदि माव हैैनो थाखाय उसुबिदा जायो। जाउनाव जोङो गावनि जानांगौ आदारखौ जोङो बिबायदि जानो हाया एबा जुगायनो हाया बादि जानानै फैयो। थिग बेबायदिनो जोङो सान्दुंखौ जोबोर गोनांथि मानो होनोब्ला जोंनो मोजां बिदि दिन बोथोरनि थाखायसो जोङो बिदि खामानिफोरखौबो मावहैनो हायो आरो गोजान लामायाव हान्थिनो थाखाय जोङो जुदि अखा फैबाय थायोब्ला जोङो हान्थिनो हाया। जोंनि गासैबो जुदि अखा फैबाय थायोब्ला जोङो बिदिनो गोजानाव थांनो गोनांफोर थायोब्ला जोङो थांनो हाया। जुदि सानदुं दुङोब्ला जोङो जोंनि मावनांगौ हाबाखौ जोङो मावना लानो हायो। आरो जोङो जोंनि गोजान लामायाव हान्थिनो गोनाङावबो जोङो हान्थिनो हायो। बिनिखायनो सान्दुंङा जोंनोलागै बिराद गोनांथि।
जानो हागौ जोङो सान गैयाबा दिनै थांना थानो हानाय नङामोन आरो जाय जायबा जायगा बा ओनसोलफोराव ओ सान्दुङा बाराद्राय नाङो ना बैफोर जायगाफोरा रानस्राव आरो दंफां-दंफां लाइफां गैयि बैफोर जायगा फोराव बेफोर जायगाफोरा गुदुं थासारि सोमजिनायनि खारनाव मानसिफोराबो ओ खमखो नुनो मोनो जोङो ओ रानस्राव आरो बाला- हामा बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
नोंथाङा माबाफोर बुंदोंमोन?
बियोथार जाय जायगायाव सानदुङा जेब्ला गोसा दुङो आरो बे जायगायाव गिदिर रानस्राव जों नुनो बिदिनो बांद्राय सान्दुं दुङोब्लाबो जोंहा खहाबो जायो। थेवबो जोंनो सान्दुंङा गोनांथि जोंनो सान्दुं खौबो सानफ्रोमबो जुदि बिदि सान्दुङा गावनि पावारखौ एसे बारायना होबाय थायो। अब्ला जोङो थांना थानायाबो एसे गोब्राबबो जायो। थेवबो जोङो सान्दुंआ जोबोर गोनांथि। मानोना सान्दुंङा जोंनो गोबां बिदि सहायफोरखौ होयो नाथाय जोङो सामफ्रोमबो आसरायबो बिदि जेंनाखौ होआ बिनि थाखाय जोङो सानदोंङा जोबोर गोनांथि जोङो बेबायदि गोरान बुस्थु बिदिनो गोरान जिरादफोर खालामनो थाखाय बिदिनो सान्दुंनिबो गोनांथि जायो। जेरै फाथोफोरखौ जोङो गोरान खालामनो थाखाय सानदुंङाव होनाय जायो। आरो बे फाथोखौनो जोङो अमाफोर दों जायो। जेरै अमा नारजि बेफोरो बर'नि मोनसे जानाय ओंख्रि बेफोरो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे बर'नि जेरै थास' बिबार गोरान बेफोरखौबो जों अमाफोरजोंबो जायो। बेखायनो जोंनो सान्दुंङा गोनांथि मानोना जोंनि बर' हारिनि गासै मैगं गोरानफोर जानायफोरावबो सान्दुंङा जोंनो हहाय खालामो। एबार रैखाथि होयो। जेराव जोङो गोरान खालामनानै सान्दुंनि जुगिदि जों गोरान खालामनानै बेबायदि बरनि मोनसे बर' हारिनि मोनसे मै जोङो मोननो हायो नारजिफोरखौ जोङो जेब्ला सान्दुं गैया लाब्लानो अखायाव फोरानगोन अब्ला अखाया सिनानै बेखौ सिब खालामगोन आरो सेवहोगारगोन नाथाय जोङो जेब्ला बिखौ सानख्रांगोन आरो गोरान जागोन बेखायनो जोङनो सान्दुंङा गोबां खामानियावनो जोंनो सहाय होयो जोंनि देहायाव सिनाय जेब्ला दै थागोन मोदोमाव अब्ला जोङो जेब्ला दै दोंजाबाय थागोन अब्ला रानखां होग्रा जेबो गैया अब्ला जोङो लोमजागोन आरो जोंनि देहायाव गोबां बिदि बेराम फोरा जागोन नाथाय सानदुङा जेब्ला थागोन अब्ला जोंनि जिउआव जानाय गोबां बेरामफोराबो सान्दुंनि जुगगिरियैनो गारो एबा सोखाजानाय अब्ला दिनै जोंहा गोबां समाज होननानै फैबाय बिनिखायनो दिनै जोङो बेखिनियावनो दोन्थ'नाय जासिगोन नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
गोजोननाय थाबाय